औ नोंथां खोनागासिनो दं नोंथां औ
खालामदों नोंथाङालाय
अ नोंथां आं नै ओरैनोसो जिरायनानै दं मोनाबिलिनि साह लोंनानै ओरैनो जिरायग्लांनांगोन नोंथां
अ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्राव मारै सोलिगासिनो नोंथां
अ गायना फिनायाथ' नोंथां खोब दंबावो ओरैनो दुइ बिगासोखा दंबावो खानांलै नोंथां देग्लाय एसे आददि लानायदोंमोन आं एसे एनै थांनाय बोसोराव आं बन्दखौ सुखदोंमोन हायो एसे होदेरबाय थांनाय बोसोरनिफ्राय बन्द सुखनाय जाब जादों
अ बिदिसो होनोमबा आरोना
औ हा एसे बारायनायनि उउनाव नै दा एसे एनै दंबावो आरोोना बिगानैनैसोआ
अ ओमफ्राय माबोरै खबरफ्राय नोंथां
खबरफ्राथ' दा बिदिनो नोंथां दंसै दैज्लां बोथोरनि सम माबलाबा गरम माबलाबा थान्दा बिदिनोसै आरोना नोंथां औ ओमफ्राय औ ओमफ्राय नोंथांमोनथिसेलाय बोरै सोदों गनायुनायलाय नोंथां
गायनाय फुनायथ' मा होनो नोंथां जोंथिंबो बिदिनो सोलिगासिनो आरो नै दासो अखा हादोंना बिनि ओंखायनो माने दासो एकदम गायफुथारनाय फुथुथारनाय जागासिनो दं आरो जोंहा दंबावो गायनायालाय जोंहा फास बिगा पास बिगा माने सााथ बिगाखौनो गायखांबाय होनजायो नोंथां दायो साराय सात बिगासो दंबावो आरो नोंथां औ
खोब माथो नोंथां खस्थमाबो लाबावगोन माथो एसेना नोंथां
लानायाथ' लाबावगोन नोंथां आरो बोरिबावसोोना बियो अखा हादोंब्लाबो माने दैयनो थानायानो जायाखै माथो नोंथां दै थाबालाय माालांखौनो गायखांसिगौमोन खोमा नोंथां
औ नोंथां औ खोब जोंहा देग्लाय गायग्राफोरखौबो खम नुनो मोनदां नोंथांना सिगां समाव गायग्रा हाजिराफोराबो ओंखाय दांग्राफ्राबो ओंखारोमोन
ओंखारोमो नोंथां नंगौ औ नाथथाय दाथ' जों माथो हाजिराखौबो मोनबावला नोंथां नागिरनानै
औ औ नोंथां बुजिनोसै औ माथो मोनखोब मोनथारबाबो नोंथां बेदर आखै होलायजोबथारनांगौ माथो नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां माथो होनबावनो आरो लायनायनिबो जोंहा मा बारा थैबावनांगौनो आरो लाबोबावनांगौ थांलाय फैलाय खरसा दंबावो आरो गायनायावबो माथो ब्रैजौ बाजि रां होनांगौनो दाना आरो माबा मा होनो ओंखामजों बेदर होबावनांगौसो जाहैदों औ आरो बिदि होसि होबाबो माने मोनबावला जाहैदों आरो माने हाजिराखौनो ओरैबायदि खस्थ' औ
औ नोंथां मा
बिदिलाय मारै सोलिगासिनो बिदिनो हाजिरा हुजिरा मानसिफोरना
औ औ नोंथांबो खोब गोब्राबसै मोननोनो जोंहा बुंनो थोंलथ' गायग्राखौ जों मोनफ्रामनायानो जोंहा गामियाव बिदिनो बयहाबो नांगौ जालायो नालाय नों बिथां गामियावबो जा
बिदिनो गावजों गाव बद'लाव ओंखारलायनानै बेनाव गायलाय बैनाव गायलाय बिदिनो बड'लाव सोलिलायबाय आरो ना नोंथां खोब लाथारोबा जोंथिंआलि दांग्राखौलै मोनो आरो ना नोंथां मोननायालाय ओमफ्राय बिसोरनो थाङो एसे हाजिरा एनै एनै ओमफफ्राय बिदिनो गावसोरनि एसे एनै लोंनाय जानाय नायखोग्राफ्रावबो होनांगौ औ नोंथां एसे एनै हाजिराफोरनोबो गथारा आरोना बिदिखौ बा
माथो बुंबावनो नोंथां जुगाबो सोलायबाय माने दामफोराबो बारायजोबनो हमबाय आरो
औ नोंथां औ मुगानि मुनाव मुगा आर ना
बेवबो आरो आथिखालबावथ' जोंहा जानाय लोंनायनि दामफोराबो माने बुरजा बुरजा जानो हमबाय गोदोनि बायदि माने खम दामावहाय मोनला आरो दाना
औ नंगौ नोंथां
गोदोसो माने गोबां खम दामावनो मोनोमोन आरो मैगं थाइगंनि दामबाब माने बारायबाय आरो दानि जुगावहाय खोनादों ना नोंथां औ नोंथां मिथिंलाय माबोरै जानानै दं मैगं थाइगंनि दामफोरालाय
हेल' नोंथां मोजां खोनायास माथो नों
अ नों-नोंथांमोनस मैगं थाइगंनि दामफोरा माबोरै जानानै दं होनदां नोंथां
ए नोंथां हाब न'गनो थांनायाबथ' हाब अख्रांनो सहैदों माथो नोंथां बल सेरसेनि दाम सोंदावनो हाया माथो नोंथां औ दानि जुगाव कबिनिबो मुगा दा कबिखौबो दा जोंनि लकेलफ्राव गायनाय बायनो मोनला नोंदों नोंथां हाथाय बाजारफ्राव खोब गोजाननिफ्राय एक्सपर्ट जाबोनाय मालखौ मोनो नालाय नोंथां
औ औ
खोब दाम आरोना नोंथां जोंनि एरियाव गैयैखायनो दाम जायो आरो ना नोंथां जाय जायगायाव जाय दामा बा जाया नोंथां बिदिनो दामा बारा जाना फैयो आरोना नोंथाङा औ
ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङा मा मा मैगं मावदों देग्लायलाय नोंथा बैफोरनि सोमोन्दै इसे खोन्थ खोन्थानो हागोन नामा नोंथांनि एरियायावहाय मा मा मैगं मावो आरो बैफोर मैगंफोरखौहाय माबोरै गायनाय जायो आरो बैफोरनि बेसेनफोराहाय माबायदि खोन्थालाय नोंथां एसे नोंथांनि एरियावआव मावनाय फोरफोरखौ हाय
अ नोंथां खोब जोंहाथ' बुंनो थांनांगोन जोंहा माइ आबाद माइ आबफोरखौथ' जोंहा दि बयहाबो मावखाया आरो ना नोंथां नोंथांनिबो मावै जानांगौ ना नोंथां औ ओमफ्राय बिनि अनगायैबो जोंहा मावो माखासे गोरान एबा बोरै जायगा फोराव जोंहा मावो दानिफ्रायथ' नै साननैसो उनिफ्रायथ' जोंहा बानलु आबादखौ जागायसिगोन नोंथां औ बानलु आबाद बिनि अनगायैबो जोंहा दा मोनाने एफा एनै बहलफोरखौ मोनगोन नोंथां ओमफ्राय सोरहाबा खोब खमथारै गायगोनबाबो कबिफोरखौ गायगोन आरोोना नोंथां आरो बेफोरनो नोंथां माखासे ओमफ्राय माखासेखौथ' नोंथां जों गोजां बोथोराव गायनाय नुनो मोनो मुला फाथो बेसर आरिफोर बेफोरो माखासे गोथां लाइफोरा बेफोरखौ लाफाफोरखौ जों गोजां बोथोराव खोब मावनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
औ जोंहा बुंथिं नोंथां बारासि सिनथारै जोंहा गायो दानि जुगाव माइ आरो बानलुखौ बांसिन गायनाय नुनो मोन्दोंमोन नोंथां औ ओमफ्राय खोब नुनो मोनदों थांनाय बोसोराव जुखामखौ एसे बांसिनै गायनाय नुनो मोनदों आरो ना नोंथां औ
दामफोरालाय बोरै नोंथां मैगं थाइगंफोरनिया नोंसिनिथिं खोन्थालाय ओरैनो बानलु सिब्र' जु जुखामफोरनि दामफोरा माबोरै फाननाय जायो बेफोरखौहाय
उम खोन्थानि नोंनो होनबा खोब नोंथां बानलुखौ जोंहा एसे गिबिसिनै दिहुननो हायोबा जोंहा नोंथां माबाखौ मोनो जोंहा गुजौ से रोजा बिदिखौ मोनो ओमफ्राय बिदिनो
आर नोंथां बानलुफोरनि दामा
औ नोंथां दामाथ' मोजाङानो नोंथां जों जेनेबा गायनायावबो बारा खरसाबो थाङा बानलुनिया मुलि एफा एनै होनांगौ जायो ओमफ्राय बिदिनो एसे एनै थाल लानांगौ आरो हाग्राफोरनिखौ सनस्रो सनला बिदिनो फुलुं फुला बिदि एसे होनांगौ
औ
दे नोंथां नोंथाङा बुरजा गायोबा एफा एनै हाजिरा लानानै गायदोंबाबो नोंथां जेबो लस जाया आरो ना बानलु आबादाव नोंथां नोंहा खोब मोनो नोंथां गिबिसिन गायोबा नोंहा बनिख्रइ साबसिन मुलाम्फा जागोन आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला जोंहा मार्केट दाउ जायो मोनगोरो बेखौ जोङो दामखौ जों मोनगोरो नोंथां औ ओमफ्राय नोंथां खोब मोनगोन जोंहा बिदिनो एसे एनै गदायाव ओंखारहैयोबा जोंहा माला बुरजा ओंखारहैयो बानलु आबादफोरा बयहाबो गायसावनाय जाहैयो अब्ला नों नोंथां जोंहा खोबजोंहा ब्रैजौनि ब्रैजौफोरखौ जों मोनहैयो आरोना उनाव
औ औ
औ ब्रैजौ ओमफ्राय बेनिफ्राय बांसिन ओंखारथारबावोबा नोंथां जों नैजौसिमहालागैखौ जों मोनहैयो आरोना औ औ नोंथां ओमफ्राय जुखामफोरा खोब बिदिनो माबायाव नोंथां केजि मोनसेयाव जों फोराननानै फानोबा आरोना नोंथां राहोनानै फानोबा जों केजि मोनसेयाव सथ्र' थाखा नैजि थाखा बिदिखौ मोनो आरोना नोंथां
औ औ
जोंहा बुंनो थाङोब्ला बिदिनो थसे थनै हिसाब फानोब्ला जोङो खमैबो मोन गोन नोंथां ओ थब्रैजों जोङो नैजिबाफ्राव मोनो आरो हायो मानो औ औ नोंथां जुखामखौ बुंनो थाङोब्ला जों नोंथां दामखौ एसे खमैनो होनजागोन आरो नोंथां ओमफ्राय माइखौ फोरनिया बिदिनो सोलियो नोंथां माइफोरनिखौथ' जों जेबो फिक्सखौनो बुंनो हाया नोंथां जोंहा ओरैनो खमसिनखौ बुङोब्ला जों एगार'स' बार'स'सिमखौ मोनो आरो बारासिना नोंथां बिदिनो सैद'स' पन्द्र'स' बिदि आरो ना नोंथां
अ नोंगौ नामा नोंथां औ
ओमफ्राय नोंथां खबरफ्रा ओमफ्राय एसे माबाफोरमोन नामा नोंथां
हा
खबरफ्रा
खबरफ्राथ' माथो होननो नोंथां आं बिदिनो जेनेबा नोंसिनि एरिया यावहाय मैगं थाइगंनि दामफोरा माबायदि बेखौ एसे सों सोंहरदोंमोन आरो नोंनाव ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा सोलिबाय थानाय ल' लकेल बिदिनो बहल फोरला बैफोरालाय बोरै दाम खांख्रिखला खेरेला फोराहाय ओरैनो फतलफोरा
ओं अब्ला बेफोर मैगंखौथ' नोंथां मावो मावनायाथ' सोरहाबा मावग्राया खोब बुरजायैनो मावो बै मावैया मावै आरोना नोंथां औ नोंथां। ओमफाय जायहा मावो बेफ्रा इदिनो खोब फानो।
औ
सुल सेरसेयाव थाइब्रै थाइबासेया गोलैयो नोंथां। खौ बेयावनो नोंथांङा होनांगोन दाथ' नोंथां त्रिस थाखा सल्लिस थाखाखौ बुयो माथो नों थां सेरसेयावनो औ फोरला जिंखाफोर माने जिंखाफोरनाबो बिदियानो थाङो आरोना नोंथां जिंखाया फाय एसे दामसिनलायबावसो। खोमा नोंथां माने जोंनि एरियायाव खोब एसे खमखौ नुनो मोननाय जायो आरोनि नोंथां जिंखानि आबादखौ नोंथां।
औ औ औ
औ नोंथां नंगौ औ।
जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथां दामफोरा दामा बिदियानो गोबाङानो। अब्ला होमबाबो जोंथिंहाय बिदि माने जुखाम बिदि बानलु सिब्र बैफोरबायदिखौ माने मावनायाहाय बिराद खम आरो जों बानलु सिब्रखौथ' जोंनिथिंजाय मावनाय बेखौनो जों बांसिन नुवानो नुवानो होनजायो ओरैनो जुखामफोरखौलाय बिदिनो न'आव जानो गायो आरो मानसिफ्रा दुब्लि दुब्लि बेखौनो फानो आरो खोनानो मोनदों बिदिनो थसेयावहाय जि रां नैजि रां होननानै खोनानो मोनदों आरोना जुखामखौहाय माने जोंनिथिंजाय। ओमफ्राय बानलुखौथ' जों बानलुु सिब्रखौ जोंनिथिं मावनाय जाया। बैफोरबायादिखौ मावनाय जायो आरो माने बे बानलु फिसाया न'आव जाग्राया। बेफोरखौहाय माने मावनाय जायो आरो। बेफोरो ओरैनो केजि एक्स' बिस थाखा बेफोरल' होननाय खोनादों आरो आं बेफोरबायदिल' होननाय। बिदिनो आरोना मैगं थाइगंया जायगा लायैसो जायगा जायो नालाय नोंथां। माथो खालामबावनो आरो जोंथियैनि मानसिफ्रा माने बांद्राय रोंगौथिबो गैया मैगं थाइगं सुबुंनि सायाव बिनि थाखायनो माने बांद्राय मावनायबो जाया आरो जोंहाथ' बांसिन फ्रायानो मावनाया जाया माने गासिखौबो बायनानैसो जानांगौ जायो आरो। बिनि थाखायनो माने बिराद जारला जायो आरो। फैसानि सायाव सोनारजोबो ना बायनानै जानांगौया जोंहा फैसा थायोब्लासो माने बायनानै जानो हायो होमबासो जायो नङाबा एकदम बिराद खस्थ' जायो आरोना न'आव माने मैगं थाइगं गायनाय थानांगौ आरो। बिनिखायनो माने एसे दिगदार जायो आरो ओमफ्राय नोंथांङाबो एसे बुंलाय देलाय ससे माबा मोनसे
ए नोंथां खोब नोंथांथिं गायनाय जिनिसखौ गायि जिनिसखौ गायजोबनायखौथ' आं मिथिबाय नोंथां होमबा नोंथां नोंसिनिथिंजाय खोब नोंथाङा मावनो लुुबैदोंबा नोंथां नों बानलु गिदिरखौ एबा बानलु बिसखौ नोंथांङा मावनोबा गोसो दंबा मावनो हागोन नोंथां मानो होनब्ला आंथ'
नोंथां जोंना समाबो जाबाय दोनथ' लायसै नामा नोंथां?
औ औ नोंथां दे औ जागोन दे औ।
मा